नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना? हेलौ नोंथां खोनादों ना? नोंथां मा खामदो?
अ नै ओरैनो दङ।
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हाग गोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन दा जेबो मावथ'वाखैथ'।
अ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सो ओ समाव नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
अ सावराय जागोन दे सावराय जागोन हागोन।
टपिकआ बेनोदि जोंहा फेसबुक
औ औ।
जे जायखौ मोखां बिजाबबो बुङो। बिनि सायाव आरो जिर मोखां बिजाब बाहायनानै जोंहा मा मुलाम्फा मोनदों लाइमोनफोरा माबायदि गाज्रि थासारियाव थांदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायलायनो होननानै
औ औ
नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोङो फेसबुक एबा मोखां बिजाब होननानै बुङोब्ला दा बियो खोब बेसेबांआव ओंखारनायमोन आं बे एक्जेक्टलि गोसोआव गैथ'ला
औ नंगौ नोंथां
खेयानो नंङा होनबा? फेसबुक वाटसाप होन फेसबुक होननानै बुङोब्ला बा मोखां बिजाब होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालाव बियो मोनसे मुंदांखा मोनसे नेटवर्क बिजनेस बा मोनसे ओ बिजनेसानो जाहैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बे दा बेयो मोनसे बिराद मोजां मोनसे प्लेटफर्म जादों जायो जेराव माने गोबां मानसिफ्रा गोबां सुबुंफ्रा बेजों गोबां रां खामायनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो फेसबुकनि गेजेरजों दिनै जाय बिगोमा बिथाङाबो खर'र रांनि बिगोमा जानो हादों बे मोनसे माबानि गेजेरजों आरो। दा फेसबुकाव जोङो गोबां मोजां गोबां बायदिसिना जोङो खालामनो हायो।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
जेरै जोङो गोबां बाथ्रा बेयाव सावरायनो हायो। जेरै जोङो गोबां भिडिअफोर जोङो बेयाव नायनो हायो। जेरै गोबां निउसफोर जाब्रबथायफोर जोङो बेनि गेजेरजों नुनो मोनो। गोबां लाइफ लाइफ भिडिअफोर जाबाय थानाय भिडिअफोर जों बेनि गेजेरजों मोननो हायो। जों मेथाइफोर खोनासंनो हायो जोङो जोंनि साननाय हनाय जोङो मा मावदों ना जोङो मा मावगोन बेफोरनि गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायनो हायो आरो जोङो बेयाव फोरमायोबा माने गोबां जोङो गावजों गाव कनभारसेसन एबा कमिउनिकेसनखौ जोङो लाखुमानो हायो आरो लालायलायनो हायो माने सुंजोब खान्थिखौ जोङो लालाय लायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
जों फेसबुकनि गेजेरजों बा मोखां बिजाबनि गेजेरजों दिनै गोबां सुबिदाफोरखौबो जोङो मोनदों। नङा होमबा? मानोना जोङो गोजान गोजानाव थानाय मानसि मानसिफोरजों जोङो रायज्लायनो हायो जोङो नायलायनो हायो। जोङो गावनि साननायफोरखौ जोङो जोंनि महर मोखांफोरखौ दिन्थिलायनो हायो। जोङो दिनै मा मावो जोङो दिनै मा खालामनो नागिरदों बेफोर गासैखौबो जोङो मोखां बिजाब बिजाबनि गेजेरजों जोङो फोरमायलायनो
औ नंगौ नोंथां।
दा बेखायनो आथिखालाव गोबां इउजारफोर बा बाहायगिरिफ्रा लाख लाख ख्रल-ख्ररल सुबुंफ्रा दिनै बे मोखां बिजाबखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेनि गेजेरजों दिनै मुलुगाव माबायदि थासारिफ्रा सोरजि सोलिनानै दङ मुलुगाव मा जानानै दङ बेफोर गासैखौबो जोङो बे मोखां बिजाबनि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेबायदिनो जोङो मोखां बिजाबा जोंनियाव गोबां बाहायगिरिफ्रा दिनै मा जादों बेनि गेजेरजों जोङो गोबां रांबो खामायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां
जेरैहाय सासे भ्लगार सासे भिडिय' बानायगिरिया दिनै गोबां गावनि भिडि माने गोबां मा मा खामानि मावदों नङा होमबा मा मानसियाम ओ भिडिअ' बानायदों बेफोर आयदानि सायाव मोनफा मोनफा जोंहा बेयाव आयदा दङ आरो बे आयदानि हिसाबै बे आयदानि रुल्स एन्ड रेगुलेसन फेसबुकनि माखासे होनाय गैया होमबा नेमखान्थिफोर दङ।
औ नंगौ नोंथां
औ बे नेमखान्थिखौ बाहायनानै जायफोरा भिडिय' हगारबाय थादों जायफोरा भिडिअ' खालामनानै मोखां बिजाबाव होदों बिथांमोनहा गोबां रां खामायानिखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो।
नंगौ
दिनै फेसबुकनि गेजेरजोंनो खायसेफ्रा ओ कचिं होनाय टिउसन होनाय नङा होमबा दिनै इंलिस स्पिकिं इंलिस स्पिकिं कर्स होनाय नै गोबां बेबायदिनो ओ ए आइ नि गेजेरजों मा मा खालामनो हायो बेफोरखौ फोरोंनाय नङा होमबा बिदि रियेलिटि स' बेफोर खौ जोङो बे मोखां बिजाबनि गेजेरजों दिन्थिनो हायो आरो दा नोंथाङाबो फेसबुकनि सोमोन्दै एसेसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां बुंनायाथ' गासिबो फेसबुक नि मुलाम्फायाव गोलैबाय आरोना ख' खहायावबो जों माखासे नुहुरो फेसबुक बाहायनानै गोबां खहा जानाय खौबो जों नुहुरो जेराव माखासे फरायसाफोर फोरानो होन बा लाइमोनफोरानो होन माखासे
औ
जाथावै भिडिय'फोरखौ सोलोंनाय बेफोरनि दारै जोंहा लाइमोन गथ'फ्रा माखासे गाज्रि जालांनो हमदों लेखा फरायागारा बे मोखां बिजाबावल' थानाय गासिबो समखौनो मोखां बिजाबाव बारहोनाय लेखा फरायनाय समाव थ बिसोर फरायनांगौसोमोन ना